औ खोनादों दे नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दङ नामा? नोंथां जों बैसागुनि बागै एसे सावरायगौमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
हागोन दे नोंथां
नोंथांमोननि जा बैसागुखौ माबायदि फालियो
नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ जोङो गोदो सो खोनादोंमोन आरो बैसागुखौ से दान फालियोमोन होननानै औ नाथाय दानि दिनाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो
बैसागु फोरबोखौ स्नि सान फालियो होननानै ओ स्नि सान फालियो आरो दा आरो बे बैसागुखौ जोङो गोबां मुं होनानै फालियो बेनिनो जोङो सेथि सानखौ मोसौनि बैसा गु आरो नै थिखौ मानसिनि बैसागु होननानै फालियो आरो आ रो बे जा मोसौनि बैसागु
बे सानखौ जोङो फालिनो थाखाय बेनिनो सानसे सिगांखालि जोङो ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय आरो जोङो हालदै लाव फान्थाव देग्लि लि थि थाराय आरो ओ मोसौनि गोदान फागा बेफोरखौ जोङो ओ जगार खालामनानै लाखाग्रोयो आरो आरो जेब्ला बे मोसौनि बैसागु फायो अब्ला जोङो फुङावनो दुगै लोबै आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव ओ बे जा बे सारायनि हांगार बेखौ जोङो ओ सेखादों हल'ना लानानै बेवहाय जोङो थाव गुबै फोननानै मोसौनि बिखोङाव जोङो फोथा फोननाय जायो आरो
औ औ
बैसागु खालि जोङो मोसौखौल' फालिया बेखालि जोङो न'खराव थानाय गोबां ओ जिब जुनार जेरै बोर आरो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ दै दैखर बा फुख्रियाव थुखैहैयो आरो जायफ्रा आरो दैमायावबो थुखैहैनायखो जोङो नुदों आरो बेनि उनाव जेब्ला थुखैखांनानै फोथाराव लाङो अब्ला जोङो मोसौनियाव जा बे हानानै लानाय ओ लाव फान्थाव हालदै बायदि दिग्लि लि बायदिजों जोङो सारै सारै मोसौनि मोदोमाव बुनानै जोङो ओ बिसोरखौ फोथाराव बरायनानै लाना थाङो आरो
अ
आरो बैसानखालि जोङो सेजौ दाइनथा ओ मैगं थाइगंखौबो जोङो बुथुमनानै जायो आरो ओ बेफोरनि गेजेराव जोङो थाइजौ खान्थाल आरो थालिर फस्ला आरो फुंखा आरो मानिमुनि गिदिर फिसा लाइ लाफा बायदि बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जायो आरो नाथाय जा बे मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय लाव फान्थाव बायदिफोरखौ जोङो बे सानखालि जानाय जाया आरो ओ बेनि बेनि उनाव जोङो जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव
आलारि बाथि ल'गायनानै बिसोरनो गोदान फागा बाउनाय जायो आरो मोसौनि मोदोम आरो गंआव थाव गुबै फोननानैबो होयो आरो
आरो ओ बेनि उनाव जेब्ला नैथि सानखालि मानसिनि बैसागु फायो बै सानखालिबो जोङो फुङावनो ओ दुगै दोलोबै आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव न'नि ओ बिमा बिफा आबै आबौ आदा बाजै मोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो -आरो बिसोरनो मान होयो आरो बेनि अनगायैबो जों गामिनि ओ गेदेर गोलाव ओ जेरै आबै आबौ बिसोरनिफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो बेनिनो जोङो थामथि साननिफ्राय बयबो गामिनि आबै आबौ आदा बाजै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो ज' लो लोगो नांनानै जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनो ओ गामि गामि थाङो आ
ओ बेनिनो हिन्जावफोरा जोङो दखना बिदन ब्लाउस गोज्जा आर'नाइ फालि आरो खानायाव बिबार बायदि लानानै जोङो थांनायखौ नुदों आरो हौवाफोरखौबो जोङो गामसा आरो आर'नाइ
गस्ला गुफुर बायदिसिना बेफोरबायसा गाननायखौ नुदों आरो नोंथां
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोलै माबोरै फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना मा नोंथां
जोंनि ओनसोलाव नोंथां बैसागुखौ ओ सेथि सानखालि जों मोसौखौ थुखैयो। मोसौखौ जोङो फान्थाव पानि लाव हालदै दिग्लि लिति थाराय बिदिनो लानानै जों मोसौखौ। दैमायाव लांनानै थुखैयो दैमायाव लांखा नैथि सानखालि जोङो गोदोरखौ मान होयो उन्दैखौ सनमान होयो। गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गानो। आरो थामथि सानखालि जोङो बिदिनो बोराय बुरै गासैबो ज' लोगो नांनानै खाम सिफुं सेरजा लानानै जों गासिबो गामि गामि न'खर न'ख र हाबनानै मोसायो आरो एबा मागियो। खिनियानो आरो नोंथां जोंनि जे ओनसोलाव सोलिबाय थानाया।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव।
गोदोनि जा दामग्रा जोंनि दोरोङारि दामग्रा जेरै ओ खाम सिफुं बेफोरखौ दासिमबो बाहायनाया दंना गैला नों
मा होनदो नोंथां मोजाङै खोनायासै।
जोंनि बे गोदोनि ओ दामग्रा आइजें जेरै खाम सिफुं बे। फोरखौ दासिमबो बैसागु रंजानायाव बाहायोना बाहाया नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव जा दामजु दामो नोंथां गा गासिबो खाम सिफुं सेरजा बेखौ बाहायो नोंथां दासिमबो बर'फोरा बे बेखौ बाहायो खाम सिफुंखौ नोंथांमोननि जा बाहायो ना? बाहाया एसे फोरमायलाय
ओनसोलावबो गोदोनिनो गोदोनि हुदायानो दासिमबो दङ। गोदो जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा आरो।
थरखा बायदिखौ लानानै जेरै ओ गामि गामि रंजानो थाङो।
बिब्दियैनो दासिमबो जोङो रंजानो थांनायखौ बयखौबो नुयो आरो। आरो खायसेखौ जोङो जा बेे। गोदान मुगानि दामग्रा आगजु बक्स बायदिखौ लानानैबो जोङो। मोसानायखौ खायफाखौ नुदों। थेवबो जोङो बांसिन सुबुंखौनो ओ जा बे दोरोङारि दामग्रा बेखौ लानानै जोङो दामनायखौ। दामना रंजानायखौ नुदों आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै बिदाय होनाय जायो एसे फोरमाय। नोहागोन नामा नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायैनो बिदाय होयो होनाया। लासआव जोंना इदिनो ओ बैसागु बयनिबो न'खराव मागिना फैखां नानै जमायै जोंनिया खाना जायो गासैबो रंजानानै गोरोबलायनानै खाना जायो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदि- बिदिनो बिदाय होयो आरो ना नोंथां उम उम नोंथांमोननियाव माबायदि बिदाय होयो एसे फोरमायलाय।
जोंनि ओनसोलावबो जेब्ला स्निथि सान फैयो बैसागु मोसाखांनायनि उनाव ओ बे सान। खालि बयबो गामिनि ज' जानानै ओ गामियाव आलारि बाथि सावो आरो गामिनि गोजोननि थाखाय आरो संसारनि गोजोननि थाखाय बेनि उनाव जोङो बयबो मो सानानै मोननाय जा बे माइरंजों जोङो बोथिसे ओंखाम जालायो आरो बयबो जयै आरो जोङो बे सानखालिनो खायफा हाबाफारिबो लायो जेरै गथ'फोरनो दावगो गोजौ फारसे दावगाहोनो थाखाय ओ आयदा। जेरै खन्थाय आव
बाथ्रा दानथेलायनाय मोसानाय रोजाबनाय बायदि आयदाखौ जोङो होन नाय नुदों आरो आरो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरि जेरै बेफोरखौबो जोङो लाबोनानै बै सानखालि जोङो रंजायो आरो बैसागुनि जा स्निथि सान
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव जा बे जोंनि बैसागुनि से थि सानखालि मैगं-थाइगं नागिरनानै जानाय बे हुदाया दासिमबो दंना गैया नोंथां
जोंनि ओनसोलाव नोंथां दासिमबो बे मैगं-थाइगं नायगिर ना जानाया दंङो सेथि सानखालि जोंङो मैगंखो गोबां रोखोमनि जा यो जेरै थालिर फस्ला, फुंखा खान्थाल थाइजौ मानि मुनि गोदेर उदै बिदिनो ओ खिफि बेन्दों बायदिसिना उम साथ दा बिदि मैगं ओं जमा खालामनानै जों जायो आरो नोंथांमोननि जा बिदि जायो ना जाया
औ औ नोंथां जोंनि ओन सोलावबो बिब्दि जायो जोंनि ओनसोलाव सेजौ दाइनथा
जोङो मैगं-थाइगं बुथुमनानै जानायखौ नुदों आरो सेजौ दाइनथा मोनाब्लाबो बेनिनो नैजि थामजि जोबाबो नागिरो आरो बेनिनो जोङो मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय लाव, फान्थावनि अनगायै जेरै
थाइजौ, खान्थाल आरो थालिर फस्ला, फुंखा
हाग्रानि मैगं जेरै मानि मुनि गोदोर उन्दै आरो लाइ, लाफा बायदिसिना भिन्दि बायदिफोरखौबो जोङो बे सानखालि लगायनानै जानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ नोंथांमोननि जा दिंखिया मैगंखौ बैसागो जो स्नि सान बैसागो जोबनायनि उनाव जायो ना जाया फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव खायसेखौ जोङो बे मोसौनि बैसागु खालिनो जानायखौ नुयो आरो आरो खायसेखौ बे जोबथि सान स्निथि सानसालि जानायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे होमबा नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।